हेलौ
ओ खोनाबाय
औ दहाय कल खालामनाया नोंनो मोन न' ना खालामाखैमोन?
ओहो आं खालामाखै
ए खालामाखै आंलाय नोंखौसो सानदों बेयाव रेकर्डबो थालाङा ना
औ
उम
खालामनाय जायाखै आं दिनै रावनावबो
औ
उम
ओमफ्राय टाइम दङ
औ ओरैसो दंखायो
जाव हा ह
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया बयलार फाजा
ओमफ्राय
ओमफाय साननि थास' आइथिं
औ थास' आइथिं मोनजाबायानो न' दानो
मोनजाबायानो फानसै बाजारावबो
औ औ
नोंसालाय मा मा ओंख्रि गोथावलाय मोन
औ जोंना माबासोमोनलै ओइ मैथा बांगाल जों ना दासो संहांदों
ए संखांबाय जाथ'वाखै
जाथ'वाखै नोंस्रा
ओहो दा जागोन
उम ओमफ्राय मै उम मैगंआलाय मा माथो जानो मोजां मोनो
मैगङा बेनो ओ अनला दाउ साम' सबाइ
उम
था
औ
ओमफ्राय बारा मोनलाय थाराय थारायं ओफ्रा अन्थाइ बाजाब अ नारजि अमा ओं
जि अमा ओमफ्रायो खुमब्राजों दाउजों हांसोजों खुमब्राजों आरो जोगोनाबो दोङो
उम
बेफोरनो आर बो जिंखा पथल उम ओमफाय मा होनगोन
पथलखौ ओंख्रि संबा थावनाय मोनालां
आंबो बायो आं फा
अ फ्राय थावाव गोरान फ्राय एवबासो गोथाव जायो
सोरबा सोरबा जायो थिकसे ओमफ्राय आंहा बांद्राय गोथाव मोना
औ
उम
ओमफ्राय बेदरफ्रालाय मा मा जानो मोजां मोनो मा मा मोजां मोना बबेयो फेभार नोंनि फेबेरे फेभरेटखौ बर'आव मा होनो‌थाय वाव मोजां मोननायानो जाहैगोन
उम उम मोजां मोननाय अमाखौ सबसि मोजां मोनानो आं बेदरनि मादाव
अ अमाखौनो बर'नि खायद'थारखौ
औ
उम
ना ओ नाखौ
खर'खौसो गोथावसिन मोनो
मोनजालाय
औ बै बोरमा खर'ओम फाय मोदोम एसे देरदो फ्राय बिबौ बान्दार एसे होदेददो़ ओमफाय मेलेमा गोथाव खालामोना हाराबाबो हाराबाब औ
नाथाय थाव ओमहो सायदाव बिमाया होनबा ओंखाम जाननो नागिरखोना नागिराखिथाय ओंखाम गुर्दों।
होम ओमफाय हाग्रानि मैगं मा मा मोजां मोनो?
हाग्रानि सिब्रु बो दङ' ओमफ्राय माबा थास' फेनदा
अ खेरा दापिनि
अ ह
खेरा दाफिनि ओमफ्राय ओरैजाय थाइबें बिलाइजोंबो जाजायो दा अनलाफ्रा
ओम औ सिबुं दङ' ओमफ्राय मोनसे मा होनोमोनलाय सिफुं बायदि एखे औ
सिबुंबायदि एखे
ओम औ दाबो मोनो दां
माबा र' र' र' बिनि नामा मा मोनलाय औ नामखौनो बावथारलायबायलै आं बेनिख'
बावबाय आंबो
ओमफ्राय नोरसिं
नोरसिंबो दङ मा दं गोलाव गोलावा मा होनोमोनथाय
गोलाव
औ
बिलाइ गोलाव गोलावाना
औ अ खा खांनसिंसिंसा ओम खांनसिं सिंसाना ना बेखौ जायोना औ औ उम
औ बिराद आलौवो खिन्थु
जानांबो गोथाव जालायो माथो बिलाया आं जाफेराखै माबायदि मोनोबा खनसे जाखांबाय ओमफ्राय खाथो मोनजायो गोथाव थाव बरा होनानै फाजा एवबा जा ओं गावनो दै ओंखारनायजों आराम मोनो अ गेब्लेलायो गेब्लेलायो
औ बिबाराथ' जाजानाय नङा ना
ओमहो बिबारा जाया आंबो खनसे आबैनिफ्रायसो मिथिदों आबै संबासो आंबो जाफेरदोंहाय
अ
गोथाव जायो जानाय होननायावस
ओम ओम ओम
मा मा गा फोर मोजां मोनो खोन्थादो
मा होनदों
गाब गाबा उम
गाबाथ' आं बांसिन गलाबखौसो बांसिन मोजां मोनो
ओ ओ सिख्लाफोरबायदि अह अह बिदिनोथ उम
आरो गस्ला बायदिसिना बायबाबो आं सिख्लाफोर बायनाय बायदिसो बायो कालारखौ
गलाब नामा गोसोम गोसोम बायदिसिनाफोरा मेगनाव नाङा उम खालार दाबल जादों दांलै आं रयज्लायनायखौ खोनाफैफिनदों उम
खोनादों नोङो
आङो नोंनिखौ दाबल खोनायाखै आरो
औ औ नोंलाय मा कालारखौथ' मोजां मोनो
बेनो एखेयानो
अ
गलाप आमफ्रायो निला गुफुर औ मोजां नाथाय थाफ थाफ मैला नाङो ना उम गाननाय जोमनायफ्राव नाङो नांनायाथ उम ओमफ्रायो मेगननिया बेफोरखौ फसायो औ जेनेबा बेफोरो खेबसेल' गाननानै आलमारिफ्राव थ्रोब सोना दोननाय जानांगौ आरो औ बेेरायनाय
औ आरो गोजा बायदिसिना दाग नांबाथ
उम बिदिनो गुफुराव गस्ला गानबाबो
उम
साबैसेथो रायलायखो दिनैलाय ए साबैसे जन रायलायखो
एस राय्लायनाया दासो साब्रै जादों
ए बयनिथो हाव बबेनि थो ए आङो औ उदालगुरि ए बोरै बोरै नोंलाय ए आङो चिराङावसो
चिरां नि न' उम
बोरै बोरैथो खबर मोननाय खबरा औ खबरा बिदि लोगोनि थ्रुयै मोनबाय औ आं बानायना दोनदोंमोन गोबाव जाबाय होमबाबो आं रायज्लायाखैमोन आरोखि ए ओम
बेसेसो मोनजाखांखो
ओ ब्रैजौ ब्रैजौ उम उम बारा आंबो माने टाइमा बांद्राय होनो हायाखै सम होनो हायाखै रायलायनो औ औ खामानि मावबा औ आंबो खामानि मावबाय थादोंमोन ना दिनैसो माने सानसेयाव सासे एबा सानै सोल' मोनदोंमोन ना दाखालि ओंखायनो राङा खम जाबाय आरो ओमफ्राय मालायफ्रा माथो नै साबायाव नङा जानो बेसेबां मोनगोनथाय बिदिनो बेयो सानसेयावनो जि मानसिजों रायलायदों खोमा
उम उम
उम आङो स्नि जन जाबा मोनदों खोमा स्निजन जाबा थां थांज ओं माने नों जेसेबां मानसिजों रायलायनो हायो बांबा जाहैबाय आरो औ आरो बे रायलायनायखौ दानोबालाय औ माने पइन्ट टु पइन्ट उम माने जों बेलेग राव बुंनो मोनो। जाहैबाय
औ औ। उम।
बिनो दानख' जायोसै। सिगोन आरो जोंना। जायोबा
उम।
साबैसेथो न'आवलाय
न'आव साब्रै दंलै जोंहा
ए।
नोंसालाय?
जोंनाबो बेनो। उम औ। साब्रैयानो
उम।
ओमफ्राय ओरैनो हाग्रानि जानाय।
हाग्रानि बावजोबबाय मा मा? खौ होननांगौ। औ दिंखियाबो दंमोन ना। औ दिंखिया फाजा एवजायो दावदै । उम। माबाजोंबो मा होनो। उम। टिमेथखौ मा होनो? औ। मानमुनि दं गोरानबाबो अमा बेदरजों फाजा एवनानै जाजायो औ आलुजों जायो गोन।
अ फाजा एवबा उम। बर'नियालाय ओरैनो बांसिन हाग्रानिखौसो जाखायोमोन ना गोदोनिफ्रायनो।
मेरला दं मेरला द दं बेखौनो बावगारजोब बावबाय जों दासो बुरखांफिनदों ओह बुरखांनांगौ जादों उफफाय गैया ओम।
आरो हाग्रानि बायदि जेनेबा जेबो माबा भेजाल गैयै
औ। ओम एकदम खाथिनि गोथार। नों दा होनबाय नोंना दानजासिगोन बियो। दासो जाफिनबाय ओम। दा जाबायना औ दे।